नोंथाङा फ्रि दङ ना? औ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो होननानै सावरायनो होनानै नोंथांखौ आं कल खालामनाय जादोंमोन।
औ नोंथां।
औ। बिदिब्ला नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथांनि गामि ओनसोलाव जौखौ माबायदि सङो? एबा बाकारखौ एमावखौ माबायदिहै बानायो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां हागोन दे ओ जोंनि ओनसोलाव गिबियाव ओ जोङो ओ जौखौ बानायनो गोनांब्ला एमावनि गोनांथि जायो जोङो ओ ओ एमाव खौ बानायनो थाखाय जोङो गिबियावनो माइरंखौ नांग्रोगौ जायो। जोङो माइरं खौ जोङो न'नि बाबो जायो आरो ओ सालानि माइरं बायनानै मोननाय खौबो बाहायो आरो जोङो एमाव बानायनो ब्ला जोङो माइरंखौ गिबियावनो दसे सम दैयाव सोम नानै दोनग्रोयो आरो बेनि उनाव ओ जोङो जेब्ला माइरङा गुरै जायो अब्ला बेखौ ओ सुनानै बोखां नानै दाबोरफोराव दोनो आरो। बेनि उनाव जोङो बेवहाय ओ मोखोना बिलाइ आरो आनारस बिलाइ आरो थेमा बिलाइ थेमा बिलाइखौ जोङो एमावा गोदै जाहोनो थाखाय जोङो बाहायनाय जायो आरो। आरो दाउस्रि आथिं आरो खान्था थाल बिलाइ बिब्दिफोरखौ जोङो माइरंजों देफानाय जायो आरो। बेनि उनाव जे देखांनायनि उनाव जोङो बेवहाय दै गलायनानै ओ जोङो दालाइ याव बेखौ लारु बानायनानै दोनो आरो बेवहाय जोङो ओ बानायखांनाय ओ एमाव बे खौ एमाव गोरान जोङो बेखौ ओ गुन्दै खालामनानै बेवहाय सायाव सारनानैबो होनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो सायाव हि आरो नङाब्ला ओ जिगाबफोरखौ खोबनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे बियो रानो बेखौ राननायनि उनाव जोङो बेखौ बोखांना साननैसो सान्दौआवबो फोरानो आरो फोरानखांनायनि उनाव जेब्ला बे गोरान जायो अब्ला बेखौ जोङो थेमा जोदौ बायदियाव सोनानै दोनो आरो ओ बेनि उनाव जोङो जो वखौ बानायनोब्ला ओ बे एखे रोखोमैनो माइरंनि गोनांथि जायो जोङो जौ खौ गोबां रोखोमनि बानायनो हायो जोङो माइब्रानिबो आरो खायसे जोङो माइरं गोसोमनिबो बानायनायखौ नुदों आरो जौ
औ नंगौ नोंथां
ओ जौखौ बानायनोब्ला गिबियावनो माइरंखौ सुनानै जोङो ओ बेखौ ओंखाम संनाय बादि सङो आरो बेनि उनाव ओ मोनोब्ला बेवहाय जोङो ओ बेखौ गुसु खालामग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो जा एमाव दा देनानै लादोंमोन बेखौ सायाव ओ फोननानै होयो आरो गलायनानै ओ बेनि उनाव जोङो बेखौ सान थाम बा सानब्रैसो प्लास्टिकआव खाथुमनानै दोनो आरो बेनि सायाव जोङो जिगाब होनानै ओ जाहाथे बेयो ओ सेवनानै मोजाङै ओ गुरै जानाय बायदि बेनि उनाव ओ जोङो बेनिफ्राय सेरेब आरिबो बानायो आरो ओ जायखौ जो गोबां सुबुंफोरखौ निसाबो बुंजायो बेखौ बेखौ जोङो बानायनोब्ला गिबियावनो जा ओ माइरं संनानै लादों बेखौ जोङो कान्थायाव ओ होननानै बेवहाय दै होनाय जायो एसे आरो ओ बेनि सायाव आरोबाव ओ खान न्था बहायनानै बेवहाय पाइप सोनाय जायो आरो जाहाथे सेरेबा गलांनाय बायदि आरो बेनि उनाव बेनि सा याव आरोबाव खान्थायाव दै होनाय जायो आरो गासै मोनथाम थोरोब जायो बेवहाय ओ जोङो बेबायदियैनो सेरेपखौ बाहायनाय जायो आरो ओ बेखौ जोङो ओ राङारि आंखालखौ सुफुंनो थाखायबो खायसे खौ बाहायनाय नुदों आरो खायसेखौ लोंनाय बायदियावबो बाहायनाय नुदों आरो
औ नंगौ नोंथां
गोदो आबै आबौमोनखौ खोनानो मोनदोंमोन आरो जोङो जेब्ला आबाद फोथाराव खामानि मावो अब्ला मेंनाय बायदि खौ होखारनो थाखाय जोङो बेफोरखौ लोंनायखौ खोनानो मोनदोंमोन आरो
औ नंगौ नोंथां
बेनि उनाव जोङो ओ माइब्रानि जुमायखौबो बिब्दि रोखोमैनो बाहायो ओ नाथाय बेवहाय जोङो एमावखौ एसे खम होयो आरो
औ नंगौ
ए ओ एमाव बुरजा होयोब्ला ओ एसे गोखा आरो जार बारा जायो होननानै जोङो एमावखौ बुजा होनाय जाया आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बे जौखौ माबोरै बानायनाय जायो आरो एमावखौ माबोरै बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नंगौ नोंथां आगोलावसो नोंथाङा फोरमायलांनाय बायदिनो आंबो एसे नोंथांनि सेराव जोंनि ओनसोलाव माबायदिहाय एमावखौ बानायो आरो जौखौ माबायदिहाय फसाव एसे फोरमायनोसै बिब्दिनो जोङो एमाव बानायनो बा गिबियावनो जोंनो आरो माइरं नांग्रोगौ आरो बे माइरंखौ जोङो हरसेबो बा बा हरनैनि थाखाय जों सोंना दोननांगौ देनायनि सिगां एसे गुरै जाहोनायनि थाखाय। होम्बानिया माइरंआ एसे थाबैनो गेब्लेयो बेनि उनाव जोङो मिथिंग्रानि ओमफ्राय जेरै खान्थाल बिलाइ आनारस बिलाइ दाउस्रि आथें आरो लोगोसे जोङो मोखोना बिलाइ ओ दिंखा फाग्ला बेफोरखौ जोङो बुथुमनानै जोङो माइरंजों देफायनाय जायो गिबियावनो जोङो सोमना लानाय माइरंखौ मोजाङै सुना लाना नै ओ बेनि हाद्रि बालाफोरखौ खारहोनानै जोङो दैखौ एसे फोरान रबनानै जोङो ओ न'खर न'खरनिनो एबा जों गामियाव थानाय दिंखियाव जोङो देनायखौ आरो देहैनायखौ जोङो नुनो मोनो। जोंनो देनो थाखाय सानै मानसिनि गोनांथि जायो सासे देना होनाय आरो सासेया बेखौ मोजाङै गुन्दै जाहोनो थाख थाखाय एस्रा खाथियाव जिरायनानै एरनायनि थाखाय नङा होमबा?
औ
बेनि उनाव जोङो मोजाङै गेब्लेखांनायनि उनाव जोङो बेखौ न'आव लाबोनानै जों ङो दालायाव लानानै दै सस्रि सारस्रि दै गलायनानै जोङो लारु थरफा थरफा जों लारु बानायनाय जायो बेनि उनाव जोङो लारु बानायखांनायनि उनाव जोङो दालायाव मोजाङै जोङो जिगाब खोबनानै नङाबा जोङो ओ जि आरो फाथोनि बस्थ जों खोबनानै दोन होननाय जायो हरसे हरनैनि थाखाय जाहाथे लारुआ मोजाङै गोरा जायो जेब्ला लारुवा हरनै हरथामनि उनाव मोजाङै गोरा जायो बेनि उनाव जोङो गुबुन मोनसे से दालायाव जोङो लारुखौ एमावखौ जोङो बोखांनानै जोङो सान्दुंआव खौ साननै सानथामनि थाखाय जों होनाय जायो जेब्ला सिम बाखारा गुफुर महर लायो अब्लासिम जोङो होनाय जायो।
औ औ नोंथां खोनादों दे बुंलाय
बेनि उनाव जोङो जखाय संनो थाखायब्ला जोंनो गिबियावनो जोंनो माइरं नांगौ जेरै जोङो दखाननिफ्रायबो बायनां मोननाय माइरंजोंबो संजायो एबा जोङो माइब्रा माइरं जोसा बेफोरजोंबो जोङो न'आव लोंनो थाखाय जोङो जखाय संनानै दोननो हायो। औ बिब्दिनो जोङो जखाय संनोब्ला जोंनो ओ गिबियावनो जोङो ओंखामखौ मोजाङै जोङो जखानि दै होना लानानै दैखौ फुदुंग्रोनांगौ खान्था जेराव बेनि उनाव जोङो जेब्ला दैया गोदौगोन अब्ला जोङो बे संनो लानाय माइरंखौ ज' जोङो होना नांगौ जेब्ला ओंखामा मोैजाङै दैजों गोदौनानै मोनगोन अब्ला जोङो प्लास्टिकाव मोजाङै मा आखामखौ एरनानै लांनांगौ ओंखामखौ बेनि उनाव जेब्ला ओामखामा गुसु जागोन जों बेवहाय बाकारखौ मोजाङै गुन्दै खालामना लानानै जों बेयाव सारास्रिना होनां लोगोसे दैसे एसेबो सारस्रोना होनांगौ बिनि उनाव जों बेखौ हरथाम हरब्रैनि थाखाय जोङो मोजाङै खानानै जों बेखौ औ दोनथ'नाय जायो हरथाम हरब्रैनि थाखाय जि गांसे खोबनानै। खोनादोंना नोंथा? बेनि उनाव जेब्ला जौखाइया एसे रोसि जाबोयो अब्ला जों बेखौ बोखांनानै बालथिं गेदेर एबा नङाबा जोङो खानथायाव‌ दोननाय जायो जोङो सेरेब सावनायनि सिगांबो जोङो खान्थायाव हरसे हरनैनि थाखाय जोङो बालथिंसे दै होनानै जोङो सोमना दोनो आरो बिदि सोमनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेनि उनाव जेब्ला जोङो फने सोमना दोनो बेनि उनाव जोङो सेरे खावनो हानाय लामायाव फैयो। जोंनो बियावनो सेरेब खावनो थाखाय जोंनो मोनथाम खानथानि गोनांथि जायो लोगोसे फाइभ मोनसे आरो दाला होनना बुङो बेखौ बेनि जुगानो जोंनो गोनांथि जायो। जोङो गिबि जोङो गिबि खान्थायाव जोङो संनाय जौखायखौ लायो। बिनि उनाव जोङो बेनि नेक्स्ट खोलोबाव जोङो खान्थाखौ गब्लं खालामना लानाय जायो। बेयावबो जोङो दाला आरो पाइपखौ बहायो आरो बेनि सा थाराव जोङो मोनसे खान्थायाव जोङो दै होनाय जायो आरो बै दैखौ जोङो जेब्ला दैया गुदुं जागोन अब्ला जोङो बेखौ सोलायबाय थानो नांगौ। बेनि उनाव जों बिदिनो थामजि ब्रैजि मिनिटनि उनाव अर होनायनि उनाव सेरेफा खफ' जाबोनानै जोंनियाव फाइपाव ओंखारबोयो दै महरै जोङो बेखौनो सेरेब बुङो खोनादों ना नों थां? बेनि उनाव जोङो बे सेरेब खौ लोंनो हायो। थिक बिब्दिनो जोङो गोदोनि फ्रायनो आबै आबौमोनखौ नुबोगासिनो जोङो बैसागो बोथोर बा एबा मागो दमासिफोराव जोङो माइब्रानि जौ बिदै जोसानि बिदि संना गोबां दानसे दाननै गाहाम जोङो मोजाङै हानि थिंख्लियाव संना दोननानै लोंनायखौ जोङो नुबोगासिनो। लोगोसेनो आरो जोङो दुब्लि फोथारफोरावबो जेब्ला जोंनिया दुब्लि फोथाराव औ आबै आबौ मोना गोदोनिफ्रायनो गावनि देहा खौ मेंहोनो थाखाय जोङो जौ बिदै लोंनायखौ जोङो नुबोगासिनो माइब्रानि, बिदिनो माथानि, जोसानि गोबां रोखोमनि जोङो बिदिनो गुबुन गुबुन माइरङै जोङो संनानै दोननायखौ जों नुनो मोनदों आरो दानि जुगावबो बिदिनो बैसागु मागोफोराव जोङो रंजानायजोंनो जोङो बिदि जौ लोंनायखौ नुनो मोनदों आरो खोनादोंना नों
औ नोंथां खोनादों दे।
जोङो बिदिनो जोङो सेरेब खावनानै जौ खावनानै जोङो न'खर खुंनोबो हायो, जोङो एसे एनै खरसाफोरबो मोनो जौ फाननानै लोगोसे जोङो बेनि अफ्रिखौ जोङो गावनि हाखरावनो जोङो नानो होनो हायो, नङाब्ला एबा जोङो अमानोबो होनानै अमा फिसि नो हायो। खोनादोंना नोंथां? बिदिब्ला जोंनि समाबो जानानै फैबाय फैबाय, दिनै नोंथांजों आङो जौ संनायनि बागै रायज्लायनानै गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै। गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
दे बिदिब्ला जोङो एसेयावनो लाखिथ'नोसै।
औ नोंथां।
औ।